खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो? नो दङ
आङो दा ओरैनो दंथ'यो बर्थ'मान नोंथाङालाय?
अ आं बो दायो ओरैनो दङ
औ
ओ नोंथाङा फ्रिबा नोंथांजों फंनैसो ओ मोन ओ मोनसे टपिक लानानै साव
सावरायजागोन नोंथां दे
अ ओ दायोथ' ओ दैज्लांनि सम नङा होमब्ला नोंथां?
औ नोंथां नंगौ
ओ नोंथांमोननि ओनसो सोलावहाय ओ दैलांङा बोरै सोलिदों बा गायनाय फुनाया दा माबायदि सोलिगासिनो दं बेफोरनि बागै फंनैसो खोनथानो हागोन ना नोंथाङा? औ
दा दैज्लां दैज्लां बोथोरावथ' जोंहा मेन आबाद हिसाबै माइ नङा होमबा नोंथां दा माइनि माइनि अनगायैबो सोर सोरबा बायदिया गुबुन गुबुन आबाद मावो दा दैज्लां समाव दा जोंहा अब्लाबो माइ दैलाङाव मावग्रा मा आबाद हिसाबै माइआ मेन आबाद आरो दा माइ आबाद होनना बुङोबाथ' माइ आबादखौ जोंनि ओनसोलाव गोबां मानसियानो मावोबा न'खर न'खर गासिबो मावो आरो माइ आबादखौ दा जों मावनायखौ माबायदि मावो होनना बुङोब्ला जों बर'फोरा गोदोनि दिनावथ' मा हासारफोरखौ बारा बाहायामोन दा दानि दिनावथ' गासैबो हासार बाहायग्रा जाजोबबाय दा माइ आबादखौ मावनोब्ला जों गिबियावनो मा खोथिया खोथियाखौ बानायनानै लाग्रोनांगोन खोथियाखौ माबायदि बानायो होनना बुङोब्ला दा हाखौ खोथियानि थाखाय जों हाखौ मोजां फोमोनग्रोनानै टेक्टरजों बा दानि जोगावथ' नांगोल गैखाला नङा होमबा। दा ट्रेक्टरजों एवनानै हाखौ मोजाङै फोमोननानै लाबाय दा बिनि उनाव माइज्लि जायखौ जों खोथिया बानायो बेखौ मा होनो माइज्लि। ना उम माइज्लि माइज्लिखौ दा जोङो फोनो थाखाय ओ हरसे बा हरनै जों दैयाव सोमनानै दोनो सोरबा बायदिया मा जि गिसियाव खाथुमनानै दोनो आरो दा जि गिसिखौ सोमनानै दा बेबायदि जों हरसे बा हरनै खालामनानै बे जेब्ला गाजा ओंखारो एसे एसे बे गाजा ओंखारबोला मा बे हालेवनानै दोननाय जोंहा फोमोननानै दोनखानो हायाव मा फो गारलानानै होयो आरो जेनेबा फोनानै होसै होयो आरो दा। फोना होखांनायनि उनाव बे ओ खोथियाया फनद्र' बिस दिनसोनि गेजेराव मा बियो रेडि जायो आरो जेनेबा फुजानाय जायो बा बारा एसे जुदि गाहाय बे बिस दिनसोनि उनाव जुदि देराबा बे माने मास मोनसे बा पसिस दिनसोनि गेजेराव मा बियो फुजानाय इसेबां जाहैयो आरो बेयाव दानि दिनावथ' आरो मा खोथियाफोराव मा ओ हासार होनांगौ जासै गोदोनि दिनावथ' बेफोरो हासार मुलि बिफोरखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनामोन। दा सो सोरबा बायदिया मा ओ खोथियाखौ मोननै रोखोमनि फोनायनाय नुयो आरोना आंथ' माइ आबादखौ मावनो मोनफेराखै दा मावफेराखै नालाय इसेबां आंनाव माइ आबाद मावनायखौ नुसै दा खोथियाखौ मा सोरबा बायदिया मा ओ बोरैबा मोनसे होनोमोन बेखौ फोयो आरो बेखौ एसे खेबसेनो दडायरेक्ट फोनानै मा बेखौ फुनानै आरो गायफिनो बे सिस्टेमैबो गायो माने सोरबासेया आरो ना माइखौ ओ बे खोथिया फोनाय ओ बेखौ बोरैबा मोनसे मुं होनोमोन आं एसे बावबाय दा बाय सान्स गोसोआव फैयोबा आं बे दा बे खोथियाखौ रेडि खालामनानै बा फुनानै जोङो फुबाय हाजिरा बा खामला लानानै बा न'आव मानसि गोबां दङबा न'नि मानसियानो फुबाय दा फुनानै बे खोथियाखौ खा ओ आखि आ- खि खानानै दोननो दोननानै दा जोंहा ओ माइ बे खोथियाखौ गायनो थाखायथ' जोंहा मा हा रिडि खालामनानै दोननांगोन नङा होमबा? बे हाखौ रेदि खालाम मा ओ हालोवबाय हालेवनो फार्स्टआव सामार होबाय सामार होनानै ओ आरो फिनसे हालौवबाय। हालोवनानै जेब्ला ओ हालौ फिनैसो हालौखांनायनि उनाव बेखौ मा माइ दान ओ मानो खोथ आलि दानगोन आलि दानखांनायनि उनाव आरो मा आलि खोबावगोन आलि खोगोन ओमफाय दा आलि खो खोखांनानै जेब्ला माइया गायजानाय जायो दा हाखौ फोमोनखाङो ओ जेब्ला माइ फोमोनो अब्ला बे फुनानै दोननाय ओ खोथियाखौ मा जोङो हाजिरा बा खामला लानानै जों गायो दा गोदोनि दिनावथ' मा माइ गायनाया जोंना नो न'खरनिफ्रानो माबा सावरिफोर बांसिन सावरिफोरजों गायोमोन आरो हाजिराफोर गैयामोन नना गोदोनि दिनावफ्रावथ' दा सावरिजोंनो बांसिन मा गायनाय जायोमोन दा दानि दिनावथ' मा माइ गायग्रा आरो हाग्रा मिसिनबो ओंखार बावबायसो। नङा होनबा नोंथां? दा जोंहा ओ माइ गायबाय गाय ओ गायनानै जों बेखौ मा नांगौ रोखोमनि दै सोबाय बा नांगौ रोखोमनि दै सोनानै बेयाव नांगौ रोखोमनि हासार होबाय हासार होनानै जेब्ला ओ मा थ' बे माइआ हाग्रा बायदिसिना जायो बेखौ फोसाबनांगोन फोसाबनानै मा नांगौ रोखोमनि बेयाव आबदाल लानांगोन बा एम्फौ बायदिसिना जादोंबा बेयाव नांगौ बेयाव मा एम्फौ जादों बेनि मुलिफोर खौ होनो रोंनांगोन आरो। दा माइ आबादखौ मावोब्ला आंनि नुनायावथ' बिराद खस्थ' नुयो आरो आं माने बिनि प्रसेसफ्रा मावनायफ्रा माने बांसिन आरो नों खोथिया बानायनायनिफाय लानानै बेखौ आरो गायनाय गायनानै आरो बेयाव हाग्रा बाय दिसिना दांनांगोन आरो बेखौ मा हानांगोन हानानै रोगानांगोन रोगानानै आरो मा बेखौ माइरं बानायनायनि थाखाय मा फोराननानै आरो सौ नङाबा प्रसेसा बिराद गो दा गोदोनि दिना थ' बांसिन जों मानसिया मावनांगौमोन दानि दिनाव ओफ्राय माइ हाग्रा मेसिनबो ओंखारबावसै नङा ओनबा नोंथां। दा गोदोनि दिनाव जों ज' ज' सा सावरि बादालि हाजिरा खामला फोर लानानै जोङो हायो हानानै मुथि खायो मुथिखौ जोङो आरो मा न'आव रोगानो थाखाय जों बेखौ बजा बेखौ सरबावनांगोन आरो सरनानै जोंबा बावखा जों थुनानैसो जोङो बाननानै लाङोमोन आरो दा दानि दिनाव मा डाइरेक्ट दुब्लियावनो डाइरेक्ट दुब्लियावनो मा मिचिन हाबनानै ओ मिचिनजों हासै होननानै जों मा बस्था लानानै आजावनांगौल' बेबायदि माने जोंनियाव इजि प्रसेसा सौफैबाय आरो दा। दा दा नों नोंथांमोननि ओनसोलावबो ओ बेफोर मेसिनफोरा ओ सहैबाय नामा माइ हाग्रा मेसिन आरो गायग्रा मेसिनफोरा दंसै नामा नोंथांमोननि ओनसोलावबो?
औ नोंथां ओनसोलावहाय थांनाय बोसोरनिफ्राय जोंनि खाथियावनो मोनसे ओ बेफोरबायदिनो कम्पानि ओंखारदों जेरावहाय बे कम्पानियाहाय जोंनि जोंनि माइ आबाद फोथारावहाय ओ ओ बेफोरबायदिनो मावफैनानै जेनेबा आदिस सिमहाय मावफैदों। ओ ओ बिसोरो बिथां कम्पानिफ्रायनो ओ ट्रेक्टर हालेवनाय बा गायग्रा मेसिन हाग ग्रा बिदि दिहुननानै ओ जोंनि बेयावहाय मावफैनायखौ नुनो मोनदों आरो। जोंनि ओनसोलाव थांनाय बोसोराव खोब बानो न'खर न'खर बांद्राय गायनायखौ नुनो मोनाखै मानो ओ होनोब्ला बिसोरो बिसोरनोनो कम्पानि
औ खोनादोंना नोंथां? नोंथांनि माथोखौ खोनायाखै। ओं दासो खोनाफिनदों बुंलाय नोंथां।
अ नोंथां खोनादों ना?
औ दा खोनाफिनबाय नोंथां।
अ थांनाय बोसोराव माने जोंनि ओनसोलावहाय बेफोरबायदिनो मिसिनजों बांसिन गायनाय जादोंमोन आ रो
औ औ खोनादोंमोन नोंथां
ओ बिनि उनावहाय
ओ मेसिनजों गायनाया होनोब्ला बांद्राय खोब माइ आबादखौ जानाय बायदि नुवाखै माने जोंनि ओनसोलाव।
औ
जायो आरो गेसें जायो
बेफोरबायदि रजनायखौ नुनो मोनो। आरो मेडिसिन हाय ओ जि ओ मिसिनजों गायो बे माइखौहाय मोजां जानाय मोना आरो। ओ जोंनि खेथ ओ जों
औ बुंनो हागोन नोंथां
दा माइ आबादखौ जोंनि ओनसोलावहायना गोदो गोदोनि दिनावहायना दा जों जों उनदै उनदै समावथ' बांसिन जों नुदोंमोन माइ आबादखौ ओ मा होनो आसु माइ होननाय
औ औ
बे नोंथाङा जों दा कम्पानिनि फैयोनो बे कम्पानिनि फैनायफ्रा मा आदि सिस्टेमै मावनानै गावसोर लाङो आरोना जेनेबा
औ औ माने ओ खावसे खौ गावसोर लांसिगोन खावसेखौ ओ बि हा बिगुमानो गालांसिगोन आरो नोंथां
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
दा जोङो नोंथांजों ओ माइ आबादनि सायाव गोबां सावरायबाय गोबां खोथा मिथिबाय नङा होमबा नोंथां दा जोंना समाबो जानानै फैबाय नोंथां न बेखिनियावनो मा दोनथ' जासिगोन नामा नोंथां
औ थारैनो नोंथां रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय
औ गोजोनबाय नोंथां
औ
दे होनोमबा बेयावनो दोनथ'नोसैना नोंथां
औ औ नोंथां